औ खोनादों थारैनो नोंथां
आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे सावरायनो सानादोंमोन आरो जोङो जेरै दाउ औ दाउ अमा फिसिनानै जेरै बोरै गावनि जिउखौ खुंलाङो बेफोरनि सायावनो
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे
दा बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' बिदिनो गोबां गामि ओनसोल नालाय गोबां सुबङनो बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै जेरै दाउ अमाखौ जोङो फिसिनानै बाजारफोराव फाननानै जि थाइसे थाइनै रां मोनबोयो बेजोंनो जोङो न'खरनि नांगौखिनि थाव संख्रि बेफोरखौ बायनानै लाबोयो नङा होनबा नोंथां औ बिदिनो दा नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो दाउ अमा फिसिनायखौ नोंथाङा नुनो मोनबो नामा जेरैहाय फार्मफोर दाउनि फार्म अमानि फार्म
औ नोंथां आङो दा जोंनि ओ ओनसोलाव गोबां सुबुंखौनो जोङो दाउ एबा अमा फार्मजों लोगोसे जों जोंना मोसौ एबा हांसो बायदिसिना फार्मखौबो जोङो नुनो मोनदों नोंथां औ
औ
बिदिनो ओ बिदिनो जोहा खालाम होननानै बुङोब्ला दानिया जोंना न'खर न'खर न'खरनो थाबथामनायखौ जोङो नुनो मोनदों एबा जोंना अमा अमा फार्म होनबा जों बर' आइजोफोरानो दाना न'खर न'खर अमा फार्मखौ एबा दाउ फार्मखौ खौबो बानायखायो होननानै जोङो मोनथिना मोनदों आरो नुनो मोनदों नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ
औ दा बे बे दाउ फार्मखौ माबोरैहाय बानायबा मोजां जागोन माबोरैहाय बानायबा दाउफोरा फिसि देरगोन बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो। जोंना दाउ फार्म बानायनो होनोब्ला जोंना गिबियावनो ओ दाउ फार्मनि न' एबा जोंनि ग ग्राखौ नांग्रोगोन। बे बे गग्राखौ जोंनिया दाउखौहाय बेसां फिसिगोन बेनि हिसाबखौ लानानैहाय गलारखौ एबा न' खौ लुनाय जायो बिदिनोहाय जोंना ओ दाउ दाउनि दाउ थाग्रा न' जानांगौब्ला जोंनिया बे न'आ जोंना जोबोर गोरान जानांगोन बेनि ओ औ बिदि गोरान जायोब्लासो जोंहा दाउआ जेबो बेराम आजार जानो हाया बेनि थाखायनो जोंना गिबियावहाय दाउनो थानो थाखाय न'खौ गोजौ स्रां स्रां होनानै होनांगौ जायो बेनिफ्राय जोंहा ससे बेरा दुमथेनानै बेवहाय सक ससे गोजौखौ नेट होनांगौ जायो मा नो होननानै बुङोब्ला ओ दाउफोरखौ बद्राय गरमावबो दोनजाया एबा बांद्राय थान्दायावबो दोन जाया बेनि थाखायनो जोंहा ससेखौ बेरा दुमनानै ससे खौ नेट होना होनांगौ आरो अखाफोर बायदिसि ना हायोब्ला बे नेटखौ प्लास्टिकदो खोबनो हानाय केपासिटि खालामना दोननांगौ। बे ओ बेबाय दिनो जोंना जेरैहाय ओ थामजिद' डिग्रिहाय ओ गाहामालागै जोंनो दाउनो बिदुं खौ नांगौ जायो बेनिखायनो जोंना गोबां ओ लाइटफोर होनांगौ जायो। बिदिनो जोंहा लाइटफोर होनायजों लोगोसे दाउखौ जोबोर जोथोन लानांगौ। बिदिनो जोंहा दाउ फिसाखौ ला बो लाबोबाय लाबोनानै जोंहा दाउ फिसाखौ ओ बिदिनो जौ से जौसेता बिदिनो जोंहा ओ एक्सट्रा एक्सट्राके दोननाय जायो बेव-बेवहाय जोङो दाउ फिसाखौ खेबसेनो बुरजा दोननाय जाया। ओ मानो होननानै बुङो ब्ला जोंना दाउ फिसाखौ एक्सट्रा एक्सट्रा सेजौ सेजौ एबा नैजौ नैजौ दोनोब्ला जोंना बेखौ बिदुङाव मोजाङै लाखिनो ओ नांगौ जखानि बिदुं होनोबो मोजां जा यो आदार होनोबो मोजां जायो बि दिनो जोंना ओ लाइट बायदिसिनानि बेबस्था खालामनोबो मोजां जायो। बेनिखायनो जोंना बिदि खालामनाय जायो बेनिफ्रायहाय जोंहा आदारखौ ओ सानसेयाव खेबथाम इदि खेब्रै होनायखौ जोङो नुनो मोनो बेथों आदारजों लोगोसे जोंना बायदिसिना मुलैफोरखौ होफानायखौ जोङो नुनो मोनो एबा मोनथिना मोनो बिदिनो जोंना बायदिसिना दाना भिटामिन गोनां दाना आरो भि टामिन बायदिसिना जोंना मैलो मुलै मेडिसिन बाहायनायनि जाहोनाव जोंना दा वखौ दानि मुगायाव नै दान एबा थाम दानावनो जोंना फेदेरनानै फाननो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा दाउ फार्म होननानै बुङोब्ला जोंनिया ओ बिदिनो दावआ गोबां रोखोमनि दोङो बिदिनो जोंना ओ ल केल दाउआनो गोबां जादनि दोङो। बेखौ जोंहा बिदै दैनो थाखाय लेयार बायदिसिना दाउखौ लाबोनाय जायो बिदिनो लेयार दावनिखौ जोङो लाबोननै बिदै दैहो ब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो मानो होननानै बुङोब्ला बे बोसोरसेयावहाय बियो गु दान एबा दाइन दानखौनो दैखायो। बेनि थाखायनो जोंहा बिदैनि प्रडाक्ट सनावबो जोबोर मोजां जायो नालाय बेनिखायनो लेयार दाउखौबो फिसिनाय जायो।
औ औ औ।